औना
औ नोंथां मा खालामदों
नै माने जनानै नायफैदोंमोन आरोना नोंथां
अह अह अह ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नोंदां
औ जाखांबाय नोंलाय जाखांबाय
औ जाखांबाय आंबो औ जाखांबाय आंबो औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
जोंना ओंख्रिया बिदिनो अमाजों आलु फाजि ओमफ्राय अमा मैया हरनि बिदिनो आलु ओंख्रि संना दोननाय मोन बेजोंनो माने जाबाय आरो ना नोंथां
अह अह अह दे
नोंसालाय माइ इंख्रि जानायमोन नोंथां
ओ जोंहाना माबासो ओ ना एवनाय ओमफ्रायो आलुजों दालि ज' संनाय लगायनानै।
औ
आरो ना बाथोनबाव।
ओरजाया आरो गोथावानो माथो नोंथां होनबा।
औ औ एसे गोथावानो नोंथां ओ-ओमफ्राय। ओमफ्रायो नोंथाङा मिथिंगानि नुथायखौ नायदों होनदोंमोन नामा?
औ नायगासिनो नोंथां।
अह होमबा जों बे मिथिंगानि सायाव मोनसे एसे रायलायनोसै नामा ना नोंथां?
औ जागोन जागोन नोंथां मिथिंगानि बागै लारायनो आं जोबोरैनो मोजां मोनो आरोना। मिथिंगायाव जों जोंनि नुनो बेसेबा गोजोननाय माने नुथाइखौ जों नुनानै गोजोननाय लानो हायो आरो मिथिंगानिफ्राय।
औ औ ओ नोंथां जेनेबा ओ जों मिथिंगा होनना बुंबा मा माया गोलैयो मिथिंगायाव?
गिबियावनो मिथिंगा होनोब्ला माने बिदिनो नेचारेलि गाव हारसिंनो सोम जिनाय आरोना जेरावहाय माने मानसिफोरनि मावनाय दांनायजों जाहे जेबो सोलाया माने मावनाय दांनायजों जानाय नङै बिदिनो हारसिंनो सोमजिनाय। दाथाय बिदिनो हाजो हाला दावमा दाउसा बिरनाय बिदिनो बिफां लाइफां। आरो दैमा दैसा बोहैनायनि निजोरा। गाव हारसिं सोमजिनाय गोदोनिफ्रायनो माने मिथिंगायारि सोरजिनाय बुस्थुखौनो माने मिथिंगा होननानै बुङोब्ला गुबैयै बुजि आरोना नोंथां औ नोंथां होमबा नोंसिनि थिं बिदिनो मिथिंगानि समायना नुथाइफोर नुगोना नुआ?
ओ जोंनिखिजाय नुयो नोंथां ओ गोबां बिदिनो समायना समायना नुथाइफोर दं जोंनि‌ खै। ओरैजाय ओ साहा हा थाङोबा माने ओरैजाय हाजो नुहैगोन। मोनसे जोबोद समायना बे हाजोआबोथ' माने जानला मानला जायगायाव थाया बेबो मिथिंगाजिनिफ्राय सोमजिनाय नालाय। औ हाजो दङ। ओमफाय आरो बिदिनो गोबां समायना समायना बिफांफोर दङ जोंनिखैजाय। ओ सारि सारि गायनानै दोननाय बेफोर माने दङ आरो आरो। गोबां दावमा दाउसाफोरबो जोंनि साइडखैजाय दङ माने नुनो मोनै दाउ। फोराबो जोंनिखै एसे मानै माथामसो दङ। ओमफ्रायो बिदिनो आरो समायना बुंबाथ' गोबां गोबां समायना। होननानै बुंनांगौ माने जोंनि खाथिनि थिंगायारि जायगाफोरखौ माने।
औ बिदि आरोना नोंथां। होमबा नोंथांमोननि मिथिंगायाव जेनेबा मा मा रोखोमनि बिफां लाइफां नुनो मोनो नोंथाङा?
औ जोंनि ओनसोलनि मिथिंगायावहाय। ओ माबा साल, सिगुन आरोहाय ऐम खोदोम खोदोम बिफां
औ
खोनादों नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो आरो खान्थाल थाइजौफोरबो दङ। थालिरफोर दङ आरो इसे ओ ओ बुंनो थाङोबा आरो गयफोरबो दं माने गोबांनो गय औवा ओमफ्रायो आरो बिदिनो दंबावो माखासेनि बिफांफोरनि नामखौ आं मिथिया। सोमलिफोर दङ बिदिनो गोबां दङ आरो नोंथां। औ
होनबा नोंथाङाबो माने औ
दे नोंथां बुंग्रोलाय।
होमबा माने नोंथाङाबो मिथिंगानि समायना महरखौ नुनानै गोजोनो आरो ना?
औ औ नोंथां ओं। आंबो माने जोबोद मोजां मोनो मिथिंगानि समायना महरखौ नायनानै ओमफ्राय नों नोंथांमोननिखिलाय माबायदि मिथिंगाया
जोंथिंजायथ' मिथिंगाया बिदिनो जोबोरैनो सान्थि आरो दावराव दावसि गैया बिदिनो हाजो दङ आरो ना नोंथां हाजो गेजेरनिफ्राय माने बि दिनो मोनसे दैमा बोहैबोयो बे दैमायावनो माने सुबुंफोरा मानसि माहारिफोरा दुगैनो थाङो खायसेया मोसौ मैसो फोरनो माने बावनो दै लोंहोनो लाङो आरो न'नि गुबुन गुबुन मुवा आगजु आयलाफोरखौ माने बावनो फोसफैयो आरोना बे मिथिंगानिफ्राय हाजोनिफ्राय बोहै बोनाय दैयावनो माने जों सुहैयो दुगैयो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो गोबां दावमा दाावसाफोरनि गाबनाय खोना फैनो मोनो आरो बे मि थिंगा हाजो हालाफोरनिफ्राय जोबोरैनो माने नायनो गोसोआ गोजोननाय मोन थावथाव मोजां आरोना नोंथां जोंथिंना औ होनबा नोंथां मो मोननि बे जेनेबा हाजो दं मोनदों नोंथांमोनथिं होनबा बे हाजोआव जेनबा मा मा जिब जुनार एबा दाउमा दाउ सा थानो हागौ?
ओ आं मिथिनाय बायदियाव दाउफोराथ' गोबां दङ जेरै दाउथु दाउस्रि दाउब' दाउखा बेफोरबायदि माने गोबां दं आरो दाउफ्राथ' ओमफ्रायो जुनार फोरनि मादावहाय बुंबा ओ जोंनिखि माने मेथनफोर मोननाय जायो।
औ
फोर नुयो ओमफ्रायो बिदिनो सम सम मैदेरबो गाबफैयो। खोनादों ना नोंथां ओ सम सम गाबफैयो ओमफ्राय बिदिनो मैफोरथ' गैयादां नोंथां मैखौ आङो नुनाय जायाखै आरो ना ओमफ्राय आरो बिदिनो मैसोफोर दङ जोंनिखै
औ
औ ओमफायो आमफायथ एथबां गैथ'आ आरोना। माने हाग्रानि जुनारफ्रा माने सेस ओ बिथोराव दंजोबो माने ओरै मोखांखै बारा फैया माने
औ
औ ओमफायो सियाल फैयो माब्लाबा माब्लाबा।
औ बिदि आरोना नोंथां।
नोंथां।
होमबा माने बे नोंथांमोनथिंनि हाजो जोनि फिफां लाइफांफोरखौ सुबुं माहारिफ्रा जेनेबा दानफाय खुमाया नामा माने अनागारियै सिखाव महरै खावखुमा हैया नामा?
ओ जोंनि गैथ' बिदि गैथ'वा माने ओ बिदि अनागारि दानफां माबा ओ दानफाय हैखुमनाय गैया माने मानोना जोंनि खैया बे ओ गोबां स्ट्रिक माने बिफा-लाइफां दामफायनो मोना
औ
आरो सिरि-सिरि सोरबा थांनानै दाननानै लाबोखुमानानै जुदि हमजायोब्ला मा माने गोबां फाइन नाङो आरो जेलबो जानाङो माने बेनि थाखायनो सुबुंफोर माने गिनानै थाङा आरो थाङा लाया आरो बाउनडारि माबा होनाय दङ ओ फेनसिं थार होनाय दङ बेफोराव माने ओ बे हाग्रानि जिब-जुनारफोरा बारन बोनो हायिनि थाखाय कारेन्ट सटफोर बायदिबो होना दोननाय जादों माने
औ
आरो बेखौनो मानसिफोराबो गिनानै माने थाङा बोरैबा सर्टफोर जागोन मा गोन होननानै
उम
थ' माने बनफोर लायो आरो बनफोरखौ लायनो होयो ओमफायो इदि दंफांफोर लाय नो होआ माने
औ होमबा मिथिंगा खौ संरैखा खालामनानै दोनदों आरोना नोंथांमोननिथिंबो
औ औ औ नंगौ नोंथां ओमफाय ओ नोंथांमोननिखैलाय माबायदि
जोंथिंबो बिदिनो माने सिगांनि समावहाय गोबां सुबुं मानसिफोरा हाजो फोराव हाबलाबायनानै जिब-जुनारफोरखौ माने सिखार खालामलाबायनानै लाबोयोमोन आरो दंफां-लाइफांफोरखौबो बिदिनो माने इलिगेलै हाब खुमानानै हर समाव दानफायखुमानानै गोबां फानखुमानाय मानाय सोलियोमोन आरोना नों थां सिगांनि समाव दा माने बेफोरनि थाखायनो जोंनि बे मिथिंगायाव थानाय दाउमा-दाउसा जिब-जुनारफोरा थानो जायगा गैयि जानानै माने मानसिफोरनि न' न' खारबोनांगौ जादों बिनि थाखायनो दा माने सरकाराहाय गोदान नेम खालामबाय आरो जाहाथे माने मिथिंगाखौ संरैखा खालाम लाखिनो हायो बिनिखायनो दा इलिगेलै हाबखुमानायफोरखौ होबथाबाय आरोना सांग्राङैनो आरो फिफां दानखुमानाय जिब-जुनार फुथारनायफोरखौबो गोबां रोखोमै माने दबथायनानै लाखिनानै दोनदोंसै आरोना दा सरखारा मानोना बेफो फोर मिथिंगा गैयाबा जोंनि थांना थानायनि बेलायाव गोबां जेंना सो सोमजिगोन ना उनाव जोंनो नांगौ जानाय गोबां बिबांनि अक्सिजेन फोरखौ जों बिफां-लाइफांनिफ्राय मोनो जुदि बिफां-लाइफाङानो गोमालांजोबोबा बेफोरखौ जों मोननो थाखाय उनाव गोबां जेंना जागोन ना बेखायनो माने दा सरखाराबो गोबां नाजादों आरोना बेफोरखौ संरैखा खालामना दोननो थाखाय
औ औ नोंगौ नोंथाङा नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो माने बेयो मोनसे जोबोद मोजां थांखि जादों आरोना सरखारनिया माने बिफांफोरखौ संरैखा खालामनाया मानोना बिदि अना गारि उदखारि खामबाय थायोबा माने बिफां फोरखौ दानफायबाय थायोबा आरो जिब जुनारफोरखौ बिदिनो सिखार खालामबाय थायोबा दा दा उननि समावहाय ओ जिब जुनारफोरा माने जोबलांगोन नुनो मोननाय जानाय नङा बेखायनो मोजां जादों आरो माने
औ नोंथां होनबा नोंथांमोन जेनेबा सिगांनि समफोरावहाय बिदि माने जागोन ना जायामोन जेनेबा बिदिनो दानफाय खुमानाय मानायफोरा गोदोनि समाव
औ जोंनिखैथ' आङो खोनाफेराखै खिन्थु सिगांनि समाव एसे एनै जायोमोननो ओमफाय माने अब्लाबो बारा जाखायामोन जोंनिखिजाय माने जोंनिखि एसे स्ट्रिक्तखामोन आ माने आ गोबां बे ओ फरेस्टारफोरा माने गोबां जोंनि खिबाय गोबां स्ट्रिक् क माने सिगां सिगां समनिफ्रायनो माने बेवहाय माने गोबां रैखाथि होबोखानाय आरो बिफां लाइफांखौ माने दाबो जोंनि बेहाय माने जिब जुनारखौ सिखार खालामनो मोना
औ मोजाङानो नोंथां माने गाव गाव सुबुं मानसिफोरानो थाल थायोब्ला सांग्रां जायोब्ला जेनेबा बेफोरनि फारसे जोथोन लायोब्ला इसिबां गिनांगौनि टेनसन गैया
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ ओमफ्रायो नोंथाङा जेनेबा मिथिंगायाव थानाय जिब जुनारफोरनिखौ जेनेबा मा मा जिब जुनारफोरखौ नोंथाङा बांसिन मोन मोजाङै सिनायो
औ औ आं जिब जुनार होनोब्लाथ' जोंनि बे खाथि खाला गोबां दाउफोर दङ जेरै बिदिनो दाउ खौवौ बिदिनो दाउखा आरो दाउब' बायदि रोखोमनि दाव माने जों नुनो मोनो आरो जेरै दाउस्रि दाउ बाथ' मैना बेफोर दाउफोरखौ आं बांसि बांसिन मोजाङै सिनायो आरो आरो जुनारफोर होनोब्लाथाय बिदिनो जोंनियाव दङ हाग्रा दानि मोसौ बोरमा बिदिनो आरो सेसा मान्दाब बिदिफोर एसेबां गिदिर जुनार गैया आरो ना नोंथां बेफोरल' दङ' औ नोंथां दे होमबाना दोनथ' नोसै खोमा
औ जागोन दे दे उननि समावहाय रायलायफिनसै दे नोंथां